औ औ औ नोंथां खोनादों औ औ खोनादों खोनादों नोंथांनिसिमबो जासि हरनाय जाबाय ओमफ्राय खौराङा मामोन?
खौराङाथ' ओम नोंथांजों आं मोनसे गोनां खौरांनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन।
अ मा खौरां बेलाय?
गोदोनि दिनावथ' जों जेब्ला उन्दै सममोन जों बिराद गोबां रोखोमनि गेलेमु गेलेनानै फैदोंमोन दा नाथाय माथो बे बेफोर खेलाफोरखौ आथिखालाव नुनो थांलिया।
नंगौ औ नुनो थाङा
बेनि सायावनो आङो नोंथांजों दसे सम सावरायनो सानदोंमोनआरो नोंथाङा सोलाबोबा सम दङब्ला दसे सावरायनोसै नामा?
औ जायो जायो जायो नोंथाङा ओ गोदो उन्दैयाव जों गेलेबोनाय माखासे खेलानि सायाव एबा सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों?
औ औ नों
औ एबा मानो गोमालांखो बेखौ
औ
माने गोदो जों गेलेबोनायनिफाय दा माबोरै चेन्ज जाफैखो एबा सोलायबोखो बेखौ मिथिनो लुबैदों नोंथां? नोंथाङा औ औ औ औ औ दे दे बिदिबालाय। गोदोथ' जोङो उन्दैयाव जोंबोथ' गेलेबोदों नोंथाङाबो गेलेबोदों जानो हागौ जोङो उन्दैनिफ्राय लानानै औ जों ओरैनो उन्दैनिफ्राय जों जेनेबा मा होनो उन्दैयाव जोंबो काबादि गेलेयोमोन जेरै जोङो जों उन्दै उन्दै ज' लोगो नांनानै खाबादि गेलेनाय दंमोन आरो जोङो मा होनो खै गेलेनाय खै गेलेनायखौथ नोंथाङा गेलेबोदों जानो हागौ गोदो उन्दैयाव जों जोंनि लोगोफोरजों औ औ औ औ लोगोफोरजों गेलेनाय जेनेबा बिमा होसोलायनाय फिसा होसो लायनो हायो औ बिमाया खारगबा अमबा थैलायनाय बेफोरथ खेलाखौ जों गेलेबोदों बोनाया मोजांमोन बै समा। औ ना सानना नायहरबा बै समा रोमै रोमै बेसे मोजांमोन ना।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ औ औ ओमफ्राय आ हाखर खिखर गेलेनाय। आरो बेजों लोगोसे दङ जोङो गर गेलेनाय जेरै अन्थाइ गबा लानानै जोङो सानै सानै एबा सानै लोगो नांनानै एबा साब्रैजों ज गेलेनाय जमानो रायज्लायनाय होनलायनाय बाथ्रा दानथेलायनाय जायोमोन ना जों ज' गेलेयोमोन औ औ औ नंगौ। मानो होनबा जों जोंनि गोदोनि बै समाव माखासे बुस्थु जेरै दा जों बाहायबोनाय जामबुंफोर बिसोर गैयामोन माने।
औ औ गैयानोमोन बै समावथ' गैयामोन जोङो माबा मोनसे बाथ्रा सा सावरायनोबाथ' जों लाइजामनि गेजेरजोंसो सावरायनांगौ जायोमोन।
औ औ नंगौ नोंथां बै समाव जोङो गर गेलेनायनि जो गेजेरजों जों माबा मोनसे बाथ्रा सोलोंनो हायोमोन। आरो माखासे गियानफोरखौ जों आरजिनानै लानो हायोमोन। माखासे उम उम माखासे रोङि खेलाफोरखौ जोङो सोलोंनानैबाबो जोङो गेलेनो हायोमोन। रोङोमोनबो आरो दंबावो मेरला जेरै जोङो दङ खाफा गेलेनाय होनो जोंनिथिं ओरैजाय नोंसिनिथिं मा होनो जेनेबा अन्थाइ जाबखोनानै बल खुबहैलायनाया?
औ औ बेखौथ' जोङो जोंनि ओनसोलाव रेडिमेडसो होननानै बुङोमोन।
अ रेडिमेड औ औ ग माने ओनसोल लायै औ औ औ औ ओनसोल लायै ओनसोल बेयो बेलेग बेलेग जा दों आरो बेयो गावब गावनि दोननायजों खो खोथा बेयो गेम खेलाफोरनिया नामफोरा
औ नंगौ नोंथां।
उम उम औ औ बेयावबो थिम जालायलायना नै कार बे अन्थाइखौ खुबैलायनाय जायोमोन ना। जेनैबा जोंनि टिमाव नयजन बा नोंसिनि टिमाव नयजन बिदि जानानै जोङो होसोलायनाय बेंलायनाय जेनबा जाय का फ्राराखौ सिगां जाबखोनो हायो एबा रेडिमेडखौ जाय सिगां जाबखोनो हायो बेनो देरहायो। खालनाय बेफोरबायदि खेलाफोरखौ जों गोदो गेलेबोनो मोनदोंना?
औ गेलेदों नोंथां गेलेदों दाबो गोसोआव दङ।
दङ जेनेबा आरो बिदिनो मेरला दंबावो जों ओ आमाय जुमाय औ दैयाव गेलेनाय जोङो। उन्दै समाव जोङो मिथिस्लाबनो हायि एबा बुजिस्लाबनो हायियाव दै गोथौ गोथौआव गेलेबोनाय आमाय जुमाय थब्ल'लायनानै औ औ थब्ल'लायनानै जाय खर'आव दांग्रो मोनो बेनो मा जायोमोन बेखौ मा होनोमोन जेनेबा माबा जानाय ओ मा होनो गोमोन थालिर गोमोनफोर जानाय जेनेबा जोङो थालिर गोमोन जानाय इआव माबा मोनसे जोङो बेयो जाबायलै होनलायलायनाय नानै माबायोम ना औ आमाय जुमाय होसोलायनाय। दै सिङाव थब्ल'नाय मेगन गो गोजा गोजा जालायनाय जों गेलेबोनाय
नंगौ नोंथां मेगन गोजा जायोब्ला
औ औ औ खासि बिलाइ औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां खासि बिलाइ नङाबा माबा मोन सेनि बिलाइ जेनेबा जों मेगनाव होनानै सानखौ नायदावनाय।
औ औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
उम आइ एबा आफाजों रायजानो गि-गिनानै मेगननि गोजाखौ खारहोबायनो थाखाय जोङो थास' बिलाइनि नङाबा माबा मोनसे माबा बिलाइनि जेनेबा दङना मोन लोखोना बिलाइ नङाबा माबा मोनसे बिलाइ खासि खासि खाना लानाय बेफोरखौ खौ उम खा खाबोयोमोन
दा नोंथाङाथ' गोदोनि गेलेनायखौ जोबोद मोजाङैनो फोरमायना होबाय। मा मा गेले बोदोंमोन जोङो उन्दै समाव। नाथाय। आथिखालाव बेफोरखौ दा नुनोनो थांलिया माथो। गासिबो गथ'फ्रानो। दा नांथाबनानै थाबाय गावब गाव न'खरफ्राव आरो दा बांसिनै नुनो थाङोबा थिबि जानबुं। आरो लेपटपफ्राव दा गोदोना थानाय नुबाय ना गथ'फोरखौ नोंथां? जों गोदो उन्दैयाव जा गेले बोयोमोन। दानि गथ'फ्राथ' गेलेना खौनो नुला आं माथ
नंगौ नंगौ नोंथां जों दानि गथ'फ्रा
फ्राय बेफोरबायदि गेलेनायनि ओ जायनाखि खम जालांगासिनो गेलेनायनि मा ओ हारा। जेन'बा मानि थाखाय गेलेला बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ औ औ औ जोङोथ' ओरैनो नुनो मोनगासिनो दङ दानि दानि गथ'फोरा जों जेबायदि गेलेबोदों बेखौ गेलेनो मोनलिया। मानो होननानै बुङोब्ला जो जोङो दा इन्टारनेट होननाय बुस्थु फैबाय जोंनि गेजेराव दा। बै इन्ट औ इन्ट न्टारनेटजों लोगोसे जोंनि मा होनदों जोंनि गेजेराव फैबावबाय जामबुं। बे जामबुंजों माखासे जोङो भिडिअ' गेम नङाबा ओ अनलाइन गेम गेलेनाय आरो अफ लाइन गेम गेलेनाय जों दङ। बेखौ जों माने जै बै समाव जों माबायदि गेलेयोमोन बेबायदि गेलेला। दानि न'खराव सानना नाय न'खरावनो मेरला दंसै सोरनावबा गंब्रै सोरनावबा गंथाम सोरनावबा गंनैयानो दङ' सोरनावबा गंसेयानो दङ' बेफोरखौ लानानै बिस सोरो मा होनदों माबा गावसोरनो हारसिं मा होनो बेखौ गेलेनो हमबाय जोङो जों जेरै जों गोदो क्रिकेट ग्राउनाव जेनेबा जोङो फिल्डआव जोङो फोथारफ्राव जोङो क्रिकेट लोगो लांनानै जों क्रिकेट गेलेनाय एबा जोङो फुटबल थिम जानानै जों गेलेनाय बादायलायनाय जोलुर बादायलायनाय बेफोरखौ जोङो गोदो गेलेयोमोन खिन्थु दानि मुगायाव जों बे गेलेनो मोनो गेलेनो गेलेनायखौ नुनो थांला। मानो होननानै बुङोब्ला जों बेखौ जों रि दिमेट माने आखाइजोंनो गेलेनाय नुनो मोनसै। गोदो जों आथिंजों गेलेयोमोन देहा मोजां जायोमोन दा नाथाय बिसोरो मा जाखो आखाइजोंसो गेलेयो रुम सिङाव एबा न' सिङाव थाबाय मा होनो म-मोब्लिबजो थाबा मोब्लिबजों मा होनो फेन सालायबाय बार जाबाय आराम ओमफाय आखाइजों गेलेबाय फुटबल बाबो फुटबल बादायलायनायाबो बेनो क्रिकेटआबो बिदिनो जानानै थाबाय आरोना आरो जोङो लोगो जों लोगो माने रायलायनाय रायलाय होनलाय जेबो बिदि मा होनो मोन मोन गियानखौ मा होनो सोरजिनानै लानो रोंला आरोना। सोरबा सोरजों औ औ औ माने गावबागाव गावबाागाव जाबाय सोरबा न' सिङाव थाबाय सोरबा अबावबा थाबाय बिदिनो माने मबाइलजों मबेल जामबुंजों जामुजों जोङो रायलायलायनानै जोङो जइेन जानानै एबा जोङो लोगो लानानै जों गेलेनो हायो दानि जुगनि ना? बेबो मोनसे औ औ बेबो मोनस बेबो मोनसे मेन मा होनो गुबै जाहोन आरो मोनसेया जाहैबाय जोङो दा दानि जुगाव जोङो जेनेबा साननानै नायो ब्ला जोङो जोंनि मा होनो बिमा बिफाफ्राबो एसे खम हगारबाय आरोना गेलेनायखौ माने लेखा फरायाव गोसो होनांगौ बेफोरबायदि होनसै ओमफाय बिनि -बिनिफ्राय उम एसे एसे जेनेबा जामबुं नायहोनोसै बे एसे एसे जानबुं नाय है नायनि जाहोनावनो माने बारानिफ्राय बारा जालांसै बेखौथ' मोनथिला जेनेबा जों मा माब्लानि समाव माब्ला जायो मा जायो जों बेखौ मिथियाना जोंबो एसेबाबो हमनो हायो जोङो औ एसे नायबाय थायोबा जों बारा जायो जेनेबा जों मोनसे बुस्थुखौ जों खालामो एसे मोजां मोनोबा जों बेखौ बांसिन खालामो ना बेबायदिनो जों एसे गेलेनो औ जों दैयाव जेनेबा जों दैयाव दुगै गोदान बेखौ जोङो दै सानसे दुगैबा आरो गाबोनाव थां लुबैगोन समफोरबो थांनो लुुबैगोन बेबायदि जायो ना गेलेनो बेबायदिनि थाखायनो माने औ सानफा एफा सानफा एफा गेलेलांनो हमनानै एसे खम जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना
बिदिब्ला नोंथाङाथ' जाहोनखौबो फोरमायना होबाय दा बैफोरबायदि समफोरखौ जोंनि गेजेरावहाय जों गोदो उन्दैयाव गेलेनाय समफोरखौहाय जों दा लाबोफिननो हागोन ना हाया आरो लाबोफिननो गोनां नंगोना नङा दा बेखौ बुंलाय
लाबो फिननो थ' हानाया हागोन निस्सय जों जोंनो गावबा गाव जों ओ एसे सांग्रां जायोब्ला जेनेबा जोङो ओ बेखौ जोङो गेलेनो फिननो बा जोङो एसे टाइम होनो एबा सम होनो होनांगोन आरोना जों बेखौ गेलेहोनो थाखाय जो बै बुथ इन्टारनेेट होननाय बुस्थुखौ जोङो एसे दोनथ'नांगोन मबाइल नायनायखौ जोङो एसे दोनथ'नांगोन आरो बेखौ जोङो खम खालामा जोङो बैफोरबायदि गेमखौ जों लाबोफिननो हागोन दसे सम गोबाव सम नङाबाबो दसे एसेबाबो जों जेरै फुटबल एबा जोलुर बादायलायनायाव जोङो से से घन्टा नै घन्टा बेबायदि गेलेयोना बेबायदि एसे टाइम हगारोबा जोङो बे बेखौ माने गेलेनो हागोन आरो ना। ओरैनो औ औ ओमफ्राय
बिदिब्ला नों थांङा गोदोनि गेलेनायनि सोमोन्दै मोजाङैनो आंनो फोरमायनानै होलांबाय दा बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर जाासिहरनाय जाबाय आङो आरो आसा खालामो नोंथांजों फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनगोन।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय जेनेबा जों आंनिफ्राय आंनिसिम सोंलु सोंहरनायनि थाखाय। इयुनाव लोगो मोनथों बे खौ आं आसा खालामगोन एबा लोगो मोनफिनगोनखौ आं आसा खालामगोन दे बिदिब्ला औ औ गोजोनथों दे औ गोजोनथों दे औ औ औ दे।